नोंथाङा मा खालामगासिनो दं?
अ आङो ओरैनो जनानै दङ।
अ बिदिब्ला मोनसे आयदानि सोमोन्दै एसे सावरायनो होननानै सानदोंमोन नोंथाङा सावरायजागोन ना?
औ जागोन दे सावराय जागोन।
बिदिब्ला आबादनि सोमोन्दै सावरायनोसै।
औ दे।
उम आबादाथ जोंना गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ आबै आबौमोना ओ आबादखौ मावनानै जाबोगासिनो दं।
औ
बेबायदिनो आथिखालावबो ओ बिदिनो आबाद मावनाया सोलिगासिनो दं।
औ औ
दा मानसिया ओ देहाखौ गोख्रोङै लाखिनो थाखाय जेरै थि जखानि जाग्रा आदार नांगौ जायो। बेबादिनो बिफां लाइफां आरो बायदि रोखोमनि आबादफोरखौ गोख्रोङै लाखिनो बा आबाद मोननो थाखाय गुबुन गु बुन मुवानि गोनां जायो बेफोर मुवा फोरानो जाबाय जेरै नाइट्रजेन पटास आरो फसफरास। बेफोरबायदिखौ जोंनो ओ नांगौ जायो आरो आबाद मावनायाव।
औ
आबादखौ मोजाङै दैखांनोब्ला जोंङो हाखौ सिगाङावनो आनजाद नायना लाग्रोनांगौ ओ बेनि उनाव ओ माबे रोखोमनि हासारखौ बेसेबां बिबांनि बाहायनो गोनां बे रोखोमनि हासारखौ ओ आदबजों थि बिबांनि हायाव सारनानै होनो नांगौ आरो। बेबादिनो ओ हायाव जिबारि बा रासायनारि हासार ओ बेसेबां होनांगौ बेखौ थि खालामनांगौ जाहाथे हासारखौ नांनाय बायदियैल' ओ बाहायनो हायो लोगोसे रांखान्थियारि फारसेल' मुलाम्फा मोननो हायो आरो।
औ
हाया ओ जिबा बा नैजि दखर ओ जायगानिफ्राय भि महरै खालामनानै खदालजों बाहा ओ गाहायनिफ्राय गोजौथिं हाखौ जावखोनांगौ। मैला गैयि ओ पलिथिन बा सिनिम ओ मनायाव गासैबो हाखौ सोनांगौ आरो। बेबायदिनो हाया गिसियै थायोब्ला सायख्लुमाव फोराननांगौ। आरो बेबायदिनो हासारखौ ओ नांगौ बिबांनि होनानै जोङो आबादखौ मावनांगौ जायो आरो बिदिब्लासो जोंना आबादा मोजां जायो आरो
औ
जोंहा आबाद होनब्लाथ' गोबां आबाद मावनाय जायो। ओ दाथ' दैज्लां बोथोराव माइ गायनाय जायो आरो बोथोर लाना बोथोर बिदिनो ओ गोबां रोखोमनि आबादफोरखौ जोङो मावनाय जायो
औ
जेरैबायदि मैगं थाइगं सबाय माइ ओ बेफोरखौ जोंनि ओनसोलाव बांसिनानो गायनाय जायो आरो
उम औ
ओ आसामनि गामि ओनसोलावथ' मानसिफोरा ब्रैजि जौखोन्दो बाहागो खामनायानो बागान फसलनिफ्रायनो खामायनाय जायो ओ फिथाइ सामथायाइफोरनि फ्राय बायदि रोखोमनि जाग्रा लोंग्रा दिहुननाय जायो आरो फिथाइ सामथाइ आबादनि दैखांनाया गोबाव समनिखायनो आबाद मावगिरिया गोबां गुबुन गुबुन आबादाव नांथाबनो थानो गोनां जायो आरो
औ औ
आरो बिदिनो माइनि आबाद ओ माइनि आबादखौबो जोङो ओ बोरिबा गोजौ हा सरख्लायनाय एबा हाजोआव हा आरो फिथाइ सामथाइनि आबादखौ ओ माखासे जुनिया बिरोंदामिन आदबजों जोङो बानायनाय जायो
बेफोरबायदिनो गो जों आबादखौ मावो आरो दा जोंना ओ माइ होनब्लाथ' जोंना माइखौ गिबियावनो ओ बेखौ सोमनानै लाग्रोनांगौ माइखौ सोमना लाग्रोनानै बिदिनो सानबा बा सप्तासे सोमना दोननानै बेवहाय जा गाजा ओंखारनाय बे गाजा ओंखारजासे बेखौ सोमनानै दोननाय जायो बेनि उनाव हाखौ मोजांहाय एवनानै बेवहाय ओ बे सोमनानै लानाय माइखौ बे हायाव गारनानै होयो आरो बिनिफ्राय बियो रजनानै ओ खोथिया खोथियानि महर लायो बे खोथिया ओ देरनानै एसे जौनानै ओ एसे गोरा जायोब्लाथाय बेखौ फुनानै बेनिफ्राय आरो हाखौ मोजाङै एवनानै बेवहाय गायफिननाय जायो आरो
बेबायदिनो ओ माइनि आबादखौ मावनाय जायो बिदिनो मैगं थाइगंफोराथ जोंना गोबां दं जेरैबायदि जोंना दा दैज्लां बोथोराव ओ खुमब्रा बा जोगोनारखौ जोङो गायनो हायो नङा होनबा नोंथां
औ औ
ओ बिदिनो खुमब्राखौबो जोंना ओ हाखौ ओ एसे जावना लानानै बेवहाय गोबोरखि हासार होनानै बेवहाय ओ उम लावनि बेगरखौ होनानै बेखौ रज' होनाय जायो आरो बेबायदिनो लावनि आबादखौ जोङो मावनाय जायो आरो बिदिनो खुमब्रा खुमब्रायाबोथ बिदिनो ओ इसे हासार गोनां हायाव गारना होबानो रज'यो आरो दा नोंथांनि ओनसोलाव ओ माबायदि आबादखौ गायनाय जायो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ औ हागोन। उम जोंनाव जोंनि ओनसोलावथ' ओरैनो दा आथिखालाव दैज्लां बोथोराव ओ गोबां माइ आबाद मावो आरो
औ
बेफोर माइ आब माइफोरनि मुंआ जादों ओ आसु माइब्रा रन्जना बायदि गोबां माइ गायनाय जायो आरो
औ
आरो आगोल गोदो गोदाय बिदिनो माइसालि माइ बायदिफोरखौ गायनाय नुनो मोनोमोन
औ
आथिखालाव बेफोरखौ दा नुनो मोनलिया आरो
औ औ
आरो माइ आबादजों लोगोसे गोबां दैज्लां बोथोराव गोबां मैगं थाइगंबो गायनाय जायो जेरै फाथो आबाद जिंखा बायदि आरो ओ आरो बै फाथो आबादखौ दैज्लां बोथोराव गायनानै ओ जेब्ला बियो ओ बिफां गिदिर जायो
औ
बेखौ हानानै ओ बेनि उम दंफांनि उम दुरुं माबाखौ बिब्दिनो खुन्दुं बायदि बानायनायाव बाहायो आरो
औ औ
बस्था बायदि बानायनायाव बाहायनाय जायो आरो बेनि खुन्दुंखौ
औ
आरो बेनि बे फाथोनि बिलाइखौ बिब्दिनो फोराननानै नारजि बायदि संनाय जायो आरो
औ
आरो बिब्दिनो मेसें बोथोरावबो बिब्दिनो गोबां मैगं थाइगंफोर गायनाय जायो जेरै आलु
औ
बिब्दिनो आरो दुन्दिया बायदि बेफोरबायदि गायनाय जायो आरो आरो मेसे मेसें बोथोराव आरो बेसर बायदिबो फोनाय जायो आरो।
औ
आरो नोंथाङा एसे बुंबावदो
औ आथिखालावथ' गोबां रासायनारि बेसाद बाहायनाय जाबाय ओ गोदो थ' बेफोरबायदि बाहायनायखौ जों नुनो मोनामोन बांसिनानो ओ दंफां लाइफांनिफ्राय जा बिलाइ बे बिलाइआ सेवनायनिफ्रायसो जा हासार बेफोरखौ जोङो ओ बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन। आरो बिदिनो मोसौनिफ्राय जा ओ गोबोरखि गोबोरखि मोननाय बेफोरखौ जोङो बाहायोमोन आरो, आरो गोदोनि बे ओ ओ बानायनाय न'आवनो जेनेबा जानाय बा आसार हासारफोरा ओ बांसिन मोजां जायोमोन आरो आथिखालावथ' बे रासायनारि हासारफोरा ओ हाफोरखौ गोबां खहा खालामदों
औ औ
नांगौ बायदि फसलफोरखौ मोननो हाला ओम फिथाइफोराबो माइ फिथाइफोराबो ओ गोदो माबायदि जायोमोन आथिखालावथ' बेफोरबायदि जोङो बांसिनानो नुनो मोनला एसे बांसिनानो खम जाबोबाय आरो।
औ
आरो बिदिनो ओ माइफोराबो ओ गोदोनि बायदि गैलिया
ओं
गोबां ओ सोलायलांबाय थादों ओ गोदोनि माइफोरा खमायलांबाय थादों। आथिखालावथ' गोदान गोदान गोबां ओ माइ खौ जोङो गायनायखौ नुनो मोनो आरो
औ
आरो दा ओ मेसें बोथोराव जोंहा ओ जा बेसर फोनाय बे बेसराबो जोंना ओ बेसर आबादखौ जोंहा ओ फार्स्टआवनो हेवनानै ओ बेवहाय बेसरनि बेगरखौ गारना होनानै बेसरखौ ओ फोनाय जायो आरो। बिदिब्ला नोंथां ओ दिनैनि ओ सावरायनाय बेखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै नामा औ।